औ नोंथां।
औ औ नोंथां ओ खोनादों नाथाय औ खोनादों नाथाय एसे फिसा खोनादों आरो नोंनि माथोखौ।
अ नोंथां एबार मोजां खोनादों ना?
ओम खोनाबाय दे खोनाबाय नोंथाङालाय आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। नोंथांङा दा मा खालामगासिनो?
औ आङो ओरैनो जिरायना दं। ओ नोंथांङालाय मा खालामबाय
आङो दसे सानजौफुनि ओंखाम जाना उन्दुथ'ना दं नोंथां। आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथां मोनसे फिसा खोथाजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा बेस्थ' नामा दा?
आङो दा बेस्थ' नङा ओरैनोसो दारा जिरायना दं रायज्लायजागोन नोंथां
आङो गयनि बाराय एसे
औ औ औ औ हागोन नों सावरायजागोन। ओ नोंथाङाथ' गय होन्दों नङा होमब्ला जों गयखौ गय फिथाइखौ मोननोबा जों गिबियावनो ओ गय बोराइ बेखौ जोङो ओ जावना ला जाव जावायना लाग्रोनांगोन आरो। गिबियावनो बेनिफाय ओ बे गयनिफ्राय ओ दंफां एबा गय फुलि रज'बोगोन आरो बे रज'बोबा बाथाय‌ एसे देरबाथाय बेखौ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ बे जों गय फुलि खौ एसे देरबा थाय माने ओ आरो औ बे गायखांनायनि उनाव बे आरो एसे देरबाबाथाय बेखौ ओ गायसायफिननाय जायो आरो औ बेनि उनाव जेनेबा गय गायनायाव जेनेबा । गय बिलाइखौ खहा बा जि ओ खालायनि थाखाय माने ओ बेरा होनाय जायो। जिं जिं बेनि उनाव ओ गया बिदि जेबा एसे देबाथाय माबाफोर बेराम जायो नामा बेफोरखौ मिथिनाय जायो आरो औ बिदिनो आङो गोबां मानसिखौनो माने नुलाबायदों आरो खि जेनेबा माबा हाखावना होयो आरो एसे एसे बिदि ओ जेराव फिथाइ थायग्रा जागा बिदियाव एसे गिदिर गिदिर माने ओ मा होनगोन दुना थाबाथाय बिदिखौ माने सिखाजों एसे एसे हाफ्रामना होयो आरो। आरो बिदि नुदों आङा नुदों आरो आङो ओमफाय बे ओ बिदिनो गेदेर जाबाथाय बोसोरसे बा बोसोरनै जेसें बोसोर लायो बिनि उनाव फिथाइ बिबार होग्रोगोन आरो बिबारनि उनाव फिथाइ होगोन बिदिनो जों गय फिथाइखौ मोनो आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलाव एबा नोंसोरनिथिं गयखौ बोरै गायनाय जायो?
औ नोंथां। जोंना गिबियावनो गय गायनो थाखाय एबा गय फुलि बानायनो थाखाय हा हा आरो गोबोरखिखौ मोजाङै लगायनानै हासार बानायग्रोनाय जायो आरोना बेखौ आरो बेखौ मोनसे प्लास्त तिग बे दखानाव मोनो बे बेगखौ प्लास्टिक बेगाव बे हाखौ खौ सोनानै लानाय जायो आरो नोंथां। ओ सोनानै लानायनि उनाव जोंनाबो बिदिनो गय बोराइखौनो बेहाय सोनानै होनाय जायो बे प्लास्टिक बेगाव नोंथां। सोनानै होनायनि उनाव बेखौ मोनसे जायगायावनो जमा दोनो आरो नोंथां जमा दोननायनि उनाव जेब्ला बियो मास मोनसे एब बा नैजि दिनफोर लानो हागौ। फुलि खिलिबनो थाखाय। जेब्ला बियो गोलाव गोलावफु इ ओंखारबोयो अब्ला जोङो बेखौ हायाव गायना होनाय जायो आरो नोंथां हायाव गायखांनानै जोङो बेखौ बेरा दुमथेनानै दोनो जाहाथे मोसौ एबा बोरमाया जानो हाया बे गय गोदान खिलिबोनायखौ बेनि उनावहाय जोङो गायनायनि उनाव जोङो बे हाग्राखौ साफायै जोथोन लाबाय थानांगोन आरो हाग्रा दुनो मोननाय नङा बेहाय मोसौ बोरमा हाबनो हायै बिदि जोथोन लाबाय थागोन जेब्लासिम बे गया देरा एबा मोजाङै गावनि गसंथानो हाया माने बिदि जा-जाजासिम जोथोन लाबाय थायो नोंथां बिनि उन नाव जेब्ला बियो नै बोसोर बा थाम बोसोरसोनि उनाव गिदिर जायो अब्लाना बे बिबार बारगोन आरो बिबार बारनायनि उनाव फिथाइ मोनगोन बिदिनो जोंनिथिंबो गय बिफांखौ बिदिनो
औ। ओ जेन औ औ खोनादों दे जेनेबा जोंफ थ' दा गय फिफांखौ बोरै गायो एबा गयखौ बोरै मोनो बेनि बागै सावरायनाय जाबाय आं दा मोनसे सोंथ थि सोंबावनो सानदों कि जों जेनेबा गय खौ अबाव अबाव बाहायनो हायो‌ अबाव ओ जों जेनेबा बिदिनो आरो अबाव बाहायो जेनेबा फालांगि खालामो नामा बोरै खालामो एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ औ नोंथां जेब्ला जोंना बे गआ देरो अब्लाथ' जोंथ' बे बेसेबांबा बुरजा गयखौथ' जों न'आव जाजोबनो हाया नङा होनबा नोंथां? जोङो बेनि थाख खायनो माखासे फानहरनाय जायो आरो माखासेब फानहरनानै बिदिनो आरो न'आव जानो थाखाय लाखिनाय जायो गय गोथांआबोथ' गोबावै दोननानै जा जाग्रा नङा नङाना थ' बिनि थाखायनो जोङो बेख औ। दानखावनानै फोराननाय जायो आरो नोंथां फोराननानै गय सुफारि बानायनाय जायो आरो गय सुफारि खायफा जानो हायाथ' बिनि थाखायनो जोङो सोमनानै दोननायबो जायो आरो माखासे होमब्लाना गुरै जायो‌ माने दोननाया औ बिदिनो गय सुफारि बानायनो आलासिफोर फैबाथ' गय होखानांगौ बे थ' जोंनि मोनसे नियमाव दंखायो नङा होनबा नोंथां
औ
नि थाखायनो गयआथ' जोबोद जोबोद गोनांथार आरो बयनिबो न'खरावहाय
ओ
नोंथां मोनथिनाय मा मायाव बाहायो
ओ जेनेबा जों गयखौ जानोबा फाननोल' ना जेनेबा ओ फुजारि फुजा फाथाल जा बेफोरावबो गयफोरखौ बावनाय जायो आरो नोङा होमबा
औ नोंथां
औ औ ओमफाय बिदिनो नोंथाङा जेरै होनदों जेनेबा जों गयखौ जाजोबनो हाया एबा जों बांसिनखौनो फानो आरो ओमफाय बिदिनो न'आव लाखिनाय जायोना ओमफाय गोबाङानो जेनेबा फानालासिनो बेखौ मो मोनहोयो मोनहाय ओ हानो हानो एबा हानाबाथाय सिरिबाथाय बेखौ खनथुमनानै बस्थाफोराव सोनानै ओ फानहैनाय माबा फख्रि एबा फख्रि एबा माबाफोराव एसे जेनेबा हाखरफोराव ओ सोमना दोननाय जायो आरो बेखौ गोबावनि थाखाय औ बे सोमनायखो जाजानाय जाबाथाय ओ थिखोयो थिखोनानै बेखौ खायसेया फानो खायसेया बिदिनो जानोबो लाखियो बियो बे मार गोथाव जायो आरो जानो
ओ
औ नोंथां जेनेबा ओ गयआ जेनेबा ओ गुबुन गुबुन टा टाइपनि मा जेनेबा नोंथाङा
आंथ' गय देरदेरे आरो गयखौल' मोनथियो नोंथां नोंथा नोंथाङा मा माखौ मोनथियो
आंथ' बे जों जेया जा गयखौ बेखौला आं बेखौल' नुफेरदों गय ददेराया बोरै जायो आं माने मिथिया आरो बे गयखौ
गय देदे गय देदेरिया फिसा फिसा जायो नोंथां गोजा गाबनि जायो
माने बे गय बायदि नामा
गय बायदियानो नोंथां नाथाय जोबोद गोरा जायो आरोना
औ
आंबो गोदो उन्दैआवसो जानो मोन्दोंमोन नोंथां स्कुल फरायनाय समाव
औ-औ ओ ओ जेनेबा रोंथ ओ गय दंफांनिफाय जोङो गय ल जेनेबा जों बि बिलाइखौ रानबा रानबाथाय बे सिरिबा जों बेखौ ओ नफोराव बेरा होनाय जायो आरो गामियारि जायगाफोराव नंगौ नोंथां
औ-औ नोंथां नंगौ मिथिगौ नोंथां
औ-औ बे बेनि ओमफाय आरो बे गयनि ओ गय बिलाइनि दुखानिफ्राय जों बेखौ माने ओ गिसिबबो बानायनाय जायो बिदि आरो गरम बोथोराव माने गय दुखानि गिसिबा जोबोद माने गुसु बार होयो आरो मोजां आरो
औ
दा होमबा नोंथाङा मा खालामगासिनो
ओ आङो बिदिनो दं आरो जिरायनानै जोबोद गरमबो नालाय बोथोरा नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङा सानजौफुनि ओंखाम जाखांबाय ना
औ - औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय मा ओंख्रि
ओंख्रियाथ ओ दालिसो संनाय जादों नों-नोंथाङालाय मा जाखो
जोंना ओंख्रिया जोगोनारमोन नोंथां जोगोनार आरो दावदै एवनाय
औ आं मोनसे खोथा होनबावनो सानदों नोंथां कि जों जेनेबा गय दंफांनि ओ बिलाइखौ जों जेनेबा बेरा बिदियावल बाहाया जों माने गोदो गोदाय उन्दैबाथाय जों बिखौ गेलेयोमोन आरो गय दुखाखौ लानानै नोंथाङा मोनथिगौना मोनथिया मिथिया नाथाय जों उन्दैबा बेखौ खौ माने सासे बोयो सासे बेयाव जनानै बोयो बिदि गेलेयोमोन आरो नंगौना ना
आंबो गेले नंगौ नोंथां नंगौ मिथिगौ आंबो गेलेनो मोनबाय नोंथां
औ ओ बिदिबा जोंना समाबो जाबाय नोंथां जोंहा दोनलाय दिनि नामा
औ - औ दे नोंथां
औ - औ गोजोननाय थाबाय नों - नोंथां